हेलौ बुंदो नोंथां
औ नोंथां। गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नों औ नोंथां गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। नों नोंथांङा औ औ नोंथ थां आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नों नोंथांजों आंङो गोबां बाथ्रा लायरायनो सानदों।
दे बुंदो नोंथां मा बाथ्रा? दे जागोन।
अ आं नोंथांनि सायाव आं नोंथांनि सायावहाय माखासे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो सानदों नोंथां। दा नों मानि बागै सावरायनो सानदों नोंथांङा एसे बुंनानै होदो अननानै।
आं बे मोनसे टपिकखौ लादों। बेनो जाबाय समाज सोलायनायाव सोलोंथाइनि बिफाव। एबा सोलोंथाइया माबादि गोनां बेनि सोमोन्दै आंङो सावरायनो लादों।
औ
दा सोलोंथाइया समाज सोलायनायाव मोनसे गाहाय बिफाव लायो बेयो सासे सुबुंखौ गियान आरजिनो फोरोङो। आरो बेबायदिनो फोरों खान्थिफोर जगायो। आरो सुबुङारि बेसेनफोरखौ बांहोनायाव मदद खालामो आरो बेबायदिनो मोनसे गोग्गो समाज जौगाहोलांनायाव गाहाय बिफाव लायो। दा बिनि गुबै बिथिंफोरखौ आं सावरायलांनो सानदों नोंथां।
औ
सेथियावनो दङ' बियो समानथिखौ जौगाहोयो। जेरै सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा हारि आथोन धोरोम आरो रांखान थियारि थाथायनि सायाव जेबो गोनो गोथो एबा गाज्रि साननाय लाबोजासे बयखौबो समान नोजोरजों नायनो लायो। आरो बियो बयनोबो समानथाय एबा बयखौबो समान नोजोरजों लांनो थाखाय खाबु होनानै होयो। नैथियाव दङ जोङो सोलोंथाइ लानानै सांग्रांथि बेखौ जोङो लानो हायो। जेरै सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बिनि मोनथाय आरो मावनां हाबाफोरनि सायाव सांग्रांथि थानो सोलोङो।
औ
समाजारि जेंनाफोर आरो माखासे खामानिनि एबा जेंनानि
ए।
बिनि मावफुंथाय बेखौ दिहुननायाव सुबुंफोरखौ लोगोसे आरो गावखौ मदद होनो हायो। आरो आं थामथियाव बुंबावनो सानदों नोंथां बियो गाव गावखौनो गाव गोहो गोरा खालामो जेरै सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा गावनि सायाव गाव फोथायथि आरो बिनि
ए
बिजिरलु आरो थिरांथा खालामनो हानाय बे गोहोफोरखौ बांहोयो। आरो बेबादिनो बियो गावखौ गुनि गियानि खालामनानै लायो।
औ
जेरैहाय बियो माबोरै सुबुंफोरजों एबा माबोरै मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हायो बेखौ मोजां खालामनानै लानो हायो आरो आं माखासे बाथ्रा रायलायबावनो सानदों नोंथां थियावनो जाबाय बियो रांखान्थियारि जौगानायखौ मदद खालामो। जेरै सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं एबा रोंगौथि मोननाय सुबुङा मा हादर जौगानायाव गाहाम बिफाव लायो
औ।
आरो सोलोंथाइया बेबादिनो निखावरि आरो खामानि गैयैखौ गैया खालामो। बाथियाव सावरायनो सान्दों आं नोंथां
औ नोंथां।
समाजारि बेसेनफोरखौ जौगाहोयो जेरै मदद होलायनाय सहायलायनाय
औ।
मान होलायनाय आरो गोजोनखौ लाबोनो फोरोङो आरो बियो मोनसे जथायारि समाज दानायाव गाहाम बिफाव लायो आरो दथियाव आम सावरायबावनो सानदों नोंथां बेयो
औ।
सुबुंखान्थियारि बाहागो लानायफोरखौ थुलुंगा होयो जेरै सोलों थाया सुबुंखान्थियारि उदांस्रि समानथाइ आरो बिजिरनाय बेखौ बांहोयो
औ।
आरो सासे गोख्रों नोगोरारि जानो फोरोङो। सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा मोनसे बिसायख'थिनि बेलायाव मोजां गाज्रि बेखौ
सायख'नानै लानो फैयो जेरै सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जाय राजखान्थियारि हान्जा बबे हान्जानो भट होनांगौ एबा बबे हान्जाखौ भट होनो नाङा बिनि सायाव गियान मोननाय जायो आरो बेबायदिनो मोनसे समाजखान्थि एबा ओ सुबुंखान्थि हादरखौ गोहोगोरा खालामो।
औ।
स्निथियाव राव सावरायबावनो सान्दों आं नोंथां।
औ नोंथां।
सम मा होनो इयो बिगियानारि दिहुनथाइखौ एबा बिगियानारि गोसोखौ बांहोयो। सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बिगियानारि गोसोथिखौ लाबोहोयो।
औ।
जेरै बियो बिगियानारि हिसाबै साननो बिजिरनो सोलोङो बेबायदि नोंथां आरो बेयो समाजारि गाज्रि खान्थिफोरखौ गैया खालामो।
औ।
आं बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो हायो नामा बेनि सायावनो?
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां समाज सोलायनायाव सोलोंथाइनि बिफावा जोबोद गोहोम खोख्लैयो मानो ना सोलोंथाइानो समाज नि गुदि मोन्थोर मोनसे समाजखौ गोजोन खौसेथि लाखिनो थाखाय सोलों थाइआ गाहाय बिबाव लाखाथारो नोंथां सोलोंथाइया जोंनो गियान रोंगौथि बेसेन आरजिना लानानै गावजों गाव बुजिलायनानै गोरोबलायनानै गोसो समाज दानायावबो हेफाजाब होयो जायनि थाखाय समाजा समाज सोलायनायाव जोंनि बे सोलोंथाइया जोबोद गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो समाजाहाय जौगायो नंगौना नोंथां? सोलोंथाइनि गेजेरजों जों दानि जुगावहाय समाजारि जेंनाफोर जेरै निखावरि गथ'सा मावदांसा आथोनारि फारागथि आरो बिदिबायदिनो आबहावायारि जेंनाफोरखौ बुजिलायनानै जों गावजों गाव बुजिलायनानै मदद होनानै बिसोरनि मोननो गोनां मोन्थायखौ आरो बिबानफोरनि फारसे सांग्रां खालामनो हायो सोलोंथाइया जाहैबाय हारि धोरोम, आथोन आरो रांखान्थियारि बिथिं जेखौबो बासियालासे गासैबो सुबुंनो समान खाबु होयो। बियो समाजारि फारागथिखौ खालामनो खमायनायावहाय मदद खालामो दानि जुगाव जों बारा समाजारि फारागथिबो नुनो मोनलिया
नंगौ नोंथां उम
निखावरि रि निखावरिफोरनोबो दानि जुगावहाय गोबां माखासे अनसुंथाइफोर ह होबाय जेरैहाय गैजा रोङि सुबुंफोर नो माखासे स्किमनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होनो हाबाय आरो माखासे लोमजानाय साजानाय गैजा रोङि सुबुंफोरनो फैसा थाखा एसेब्लाबो हरनो हाबाय जोंनि बे गोरों गोराफोराहाय बुजिनानै गावजों गाव अनसायलायनो थोननायावहाय जों गासिबो समानै नायलांनाय जायो सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुंफोरा माखासे बिगियानारि सानस्रि आरो बानबुंथायाइखौ जौगाहोयो बियो खाना फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दांनो मोनै गुबै गाज्रि समाजारि आसार खान्थिफोरखौ बोखारनायावबो मदद खालामो नोंथां जाय समाजारि जौगानायाव हेंथा होयो जोंनि भारत हादराव माखासे गोबां ओ आयेनफोरबो बानायदों जेरैहाय फिसा हिनजावफोरखौहाय बिलायोब्ला फिसा हिन्जावनोहाय जोंहा माखासे ओ माखासे प्रर्पाटिबो हरनांगौ जायो जायनि जायनि जाहोनावहाय सोरबा सोरबा गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा गाव गावनि फिसानो हरनो हाया जायो बेवहाय माखासे दुम दाखाल जायोमोन न'खरावहाय बा बिहाव बिखुनजोनियाव जेब्ला फिसाजोआ हाबा जानानै गुबुननि न'खराव थांगोन अब्ला बै न'खरनि बिमा बिहाव बिखुनजोआ बा बिनि फिसाया बे हिनजावखौ दुमदाखाल खालायो माखासे मोन मोननो माखासे बुस्थुफोरखौ बिसोरो मोननो लुबैयो हिनजावनि फ्राय बेफोरखौ जों दा नुनोनो थांलियाना नोंथां गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावथ' बेफोरखौ गोबां नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइया जौगानानै जों दा बेफोरबायदिखौ जेबो नुनोनो मोनलिया जेरै खाना फोथेनायखौबो होन गोदो गोदो गोदाय समाव हाय जोंहा सुत सावनाय खान्थिबो दंमोन दा बेबो जोबनानै थांबाय सति सावनाय खान्थियाबोथ' जोबोर गाज्रिमोन ना नोंथां
नोंगौ नोंथां
हिनजावखौहाय गोथाङैनो गावनि फिसाय थैयोब्ला खाबथानानै बेखौहाय सावफायोमोन बे आयेना जोबोर गाज्रिमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दा सोलोंथाइया जोबोर मोजाङै जाबोबाय गोजौनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ मोननो हाबाय जायनि थाखाय न'जों जायनि थाखाय जों बेफोरबायदि सति सावनाय खान्थिफोरखौबो जों नुनो थांलिया आरो दंबावोमोन गोदोनि समावहाय ओ हारिखौ मुगैनाय माखासे गिदिर गिदिर हारिफोराहाय ओ माखासे फिसा हारिखौहाय मुगैयोमोन जेरैहाय बिसोरो दखान सहरावहाय माबाफोर जाहोयोबा बिसोरो बे फिसा हारिनि जानाय लोंनाय थोरसि लथाफोराव जायामोन बिसोरो थोरसि लथाफोरखौनो सुयोमोन बा दाङा मोन बिसोरो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नंगौ आरो दंबावो जोंहा दौरि सिस्टेम फिसा हिन्जावनो सम्फति होआला बुथारनाय मानाय जों बेफोरखौबो दानि जुगाव नुनोनो थांलिया गोदोनि दिनावथ' बेफोरो गोबां दङमोन गोदोनि दिनाव जों बेफोरखौ गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा दा सोलोंथाइया जोंनि समाजाव फैनानै जोंनि बे सोलोंथाइया सोलोंथाइ होनानै जोंनि बे समाजा जोबोद मोजां जाबाय गोजोननिफ्राय गोजोनसिन जाबोबाय गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव गो गोबां दुखु दाहा सैनांबाय मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला नों साख्रि साख्रिफोरावबो जोंहा ओ जायगा मोननो थांङा दानि जुगाव नाथाय जोंङो लेखा फरा सोलोंनानै साख्रिबो आरजिनानै लानो हाबाय जों गाव गावनि आथिङावनो गसंनानै जोङो साख्रिबो लानो हाबाय बेबायदि आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
आय सोलोंथाइ मोननानै बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौनो सुस्रांनो हानाय जाबाय